हेलौ
औ नोंथांआ फ्रि दङो ना
औ दं
औ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जादों ओ नोंथांजों फंनैसो आयदानि सावरायनो होननानै ह'रनाय जादोंमोन सावराय जागोन ना
ओ नोंथांनि आवाजआ एसे बोरैबा फैदों नोंथां मोजां क्लियारलि खोनायाखै
औ खादों ना
अ
खोनाबायना
औ नोंथां एसे एसे फैबाय थादो बाट मोजाङै माने क्लियारलि फैजोबाखै हानद्रेद पार्सेन्ट
औ
ओ थांना एसे नेटआ प्रब्लेम नामा
खोनाबायना
अ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों फंनैसो आयदानि सावराय जागोन नामा नोंथां
औ सावरायजानो नोंथां
आयदायानो जाहैबाय बे दा बेनि गेजेरनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव माबादि मावनाय जायो
गोदो समनिफ्रायायनो जेरैबायदिहाय नांगोलजों एवनानै माउनाय आबादा दासिमबो हुदाया दंना गैया बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा
नोंथाङा बहा दं आवासानो एसे बोरैबा फैदों नोंथां आं क्लियारलि बुजिखोनो मोनाखै
एसे स्पिकारा लासै जालाय गोसा जालाय जाबाय थादों नोंथां नोंना
औ खोनाबायना
नङा नोंथां खोनायो बबेबा इदि दा नोंथाङा दा एसे ससे बुंनायनि उनावनो आवासा बोरैबा जालांनो हायो नोंथां
दा खोनाबायना
अ बिदि बुंनायाव खोनादों ओमफ्राय दा नोंथाङा एसे गोलाव बुंलांबानो आबासा बोरैबा जालांदों
आ बे नेदनि इसु एसे ओ दा नोंथाङा आं सोंनाय सोंथिखौ खोनादोंना
ओ मोजां खोनायाखैमोन दा नोंथाङा बुंनायखौ क्लियारलि खोनादों नाथाय दहाय बुंनायखौ खोनायाखैमोन नोंथा
हेलौ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव समजों लोगोसे गोरोबनानै आबादखौ गुबुन बायदिसिना मावनाय जायो नङा होमबा
दा बिनि गेजेरावनो आ नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
औ
ओ दाथ जोंनि गामियाव माइ आबादखौ बिदिनो गामियाव मोसौ गैला नालाय ओ स ट्रेक्टरजोंनो हालेवहोनानै माइ गायो ओमफ्राय बिदिनो ओ माइ गायग्राफोरखौबो बिदिनो हाजिरा लिङो ओमफ्राय मालाबा सावरि लिङो ओमफ्राय खोथिया फुग्राफोराबो बिदिनो मालाबा सावरि लिङो मालाबा बिदिनो थिखा होयो ओमफ्राय हाजिराबो मावनाय जायो बिदिनो जोंनि गामियाव बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरोना
औ दा माइ आबाद मावनाय समाव गोदो समाव जेरैहाय हालिजों एवनाय हुदाया दंमोन बेफोर नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो नुनो थांङोना थाङा एबा हालेवनो थाखाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा आगजु बाहायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ नोंथां जोंनि गामियाव बेफोरबायदि ओ गोबाङानो खमायलांबायदिसिनाय ओमफ्राय दा एसे एनै सोरनिबा न'खराव मोसौ दं सोरनियावबा गैया ओमफ्राय जाय जायनाव ओ मोसौ दं बिसोरो बिदिनो आगोलनि आबाद मावनाय हिसाबै मावो आरोना ओमफ्राय जायनाव जायनाव गैया बिसोरहा ट्रेक्टरजों हालेवोननानै आबाद मावनाय जायो ओमफ्राय दा आगोलनि आबाद मावनाय हिसाबैथ ओ मोसौजों लोगोसे नांगोल नांगो जायो बिदिनो ओ आलिफोरखौ खोनो थाखाय खदाल ओ बिदिनो माबा नांगौ जायो आरो ना
उम आबाद होनोब्ला जोंना गुबुन बायदिसिना गोनां समजों लोगोसे गोरोब जानाय नङा होमबा नोंथां? दा बेनि गेजेरावनो आबाद होनोब्ला जोंहा दा बेबायदिहाय दैज्लां बोथोराव मावनाय माइ आबाद लोगोसेनो आरो उफा बायदि बिसिना गुबुन गुबुन नाबा जेरैबायदिहाय समजों लोगोसे गोरोबनानै दैज्लां बोथोरा मावनाय आबाद दिंखा आबाद ओ लोगोसे आरो गुबुन गुबुन बायदिसिना जेरैहाय जिंखा भेन्लि लेस्रा फाथो आबाद बेफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलावबो मावनाय जायो आरोोना दा जोंनि ओन ओनसोलाव एबा माइ आबादनि बागै नोंथांनो आं एसे माने फोरमायनो सानो। दा माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव गोदोनि समनि समनिफ्रायनो बाहायबोनाय जायो। जा ओ हालैजों हेवनाय हुदा बे हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ अब्लाबो गोदोनि समाव जेरैहायबायदिहाय ओ समजों जे बे लोब्बा लाखियाबालासिनो जेरैबायदिहाय ओ मावलांदोंमोन माने माइ गायनायानो जा उफेरा आबादानो जा जे आबादानो जा माने आबाद मावनो थाखाय गोदोनि समाव नांगोल जोंनो हेवनानै मावनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव माइ आबादखौनिफ्राय लानानै उफेरा गासैबो आबादखौनो जोङो। ट्रेक्टर बायदिसिना गुबुन गुबुन मेसिनारि बायदिसिना बिगियाननि जौगानायजों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेनि लोगोसेनो माइ आबादखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै माव नाय जायो जेने गोदो समनिफ्राय एंगार हायै बायदि जोंनि ओनसोलाव ओ मोखौ जों हालेवना लानानै गिबि गिबियावयावनानै जोंनि खोथिया फ ग नांगोन नङा होमबा? खोथिया फोनो थाखाय जोङो ओ जोंनि आथिखालाव बाहायनाय जेरैबायदि हाय हा हाथा बाजाराव एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन दखान बायदिसिनायाव। बायनानै मोननाय ओ माइनि माइनि माने जोलै लोगोसेनो आरो खायफाया बोसोरसे सिगांनिनो माइग्लिखौ लाखिनानै ओ दोनखानानै फाथोनि बस दों सोनानै माने दैखराव साननै एबा सानथामनि थाखाय सोमना दोननाय जायो बे सोमना दोननायनि। गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे जाहाथे खथिया रज'नो थाखाय गाजा ओंखारो बिनि थाखाय बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो। बेखौ सोमखांनानै साननै एबा सानथामनि उनाव बेफोरबायदि बोखांनानै बेखौ जोङो लाइजु लायाबा गुबुन बायदिसिना आगजुआव। जों बेखौ बोखानानै दोनो बेखौ बोखाना दोनखांनायनि उनाव। जोङो बिनि नखा नायै जेब्ला जोङो बैसाखौ फरायलांगोन अब्ला जोङो बेवहाय मोजां हालेएवना लानानै लोगोसे आरो बेव हासार बा एबा बायदिसिना गुबुन जेरै जों नख न'खरावनो मोननाय रासायनिक हासार जेरै बिदिहाय गोबोरखि हासार एबा। गुबुन गुबुन बायदिसिना बेफोरखौ गिबियावनो होग्रोनानै लायो बिनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे आइजेंआव माइखौ लानानै आखाइयाव आखाइ मुथियाव माइ लानानै सारनानै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव खोथिया माब सान लायो लावनो थाखाय एबा देरनो थाखाय होनोब्ला थान्दि थामजि सान लायो आंनि मिथिनायाव आरो। दा बिनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय बेखौ जेब्ला गेदेर गोलाव जायो अब्ला जों बेखौ माने गायनो थाखाय आखा फाखा खालामो जेरै गोदोनि समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय जोङो हालिजों नङाब्ला दानि आखालावथ' बांसि नानो समनि आंखालनि थाखाय जेरै ट्रेक्टर आरि बायदिसिनाखौ बाहायनानै हालेवनानै लोगोसे माने गायनायनिफ्राय लानानै माइ ओंखारनानै माइरं ओंखारनायसिम आथिखालाव जोबोद मेसिनारि बायदिसिनाखौ बाहायनाय नुयो नालाय बिनिखायनो माने आथिखालाव जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोङो आमाइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा जोंनि ओनसोलाव गुबुन माने गोदो समनिफ्राय बिदिनो बाहायबोनाय जेरैबायदिहाय जोसा माइ माइब्रा माइ माइसा माइ बेफोरबायदिखौ बाहायो नाथाय आथिखालाव जोबोद माने सोलायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय गुबुन गुबुन सोरकार गुबुन गुबुन आनजाद एबा बिगियाननि जौगानायाव बायदिसिना गुबुन गुबुन माइनि ओंखारदों जेरैबायदिहाय अन्जना रन्जना रंग बन्धु रनजित बायदिसिना गुबुन गुबुन मुंनि माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जेराव फिथाइ बुरजा मोनो बेखौसो गायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बेनि थाखायनो फसलनि सायाव माने नायनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो दा माइनि आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समजों लोगोसे गोरोबनानै जोंनि ओनसोलाव आबाद होनोब्लाथ' जोबोद गोलैयो नङा होमबा दा जोंनि ओनसोलाव समजों लोगोसे गोरोबनानै मेसें बोथोराव बोरो बेसर आबाद आलु आबाद लोगोसेनो जोगोनाथनि आबाद लोगोसे आरो फिथाइ सामथायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय बायनानै मोननाय हाथाय बाजाराव ड्रागन फ्रुटनि बिफांखौबो गायो लोगोसे आरो खुसेर बायदिसिना तरमुस बेफोर फिथाइ सामथाइखौ गायनाय जायो आरो
ओ बेजों लोगोसेनो उफेरा आबाद मावनो जोंना बायदिसिना गुबुन गुबुन हाथाइ बाजाराव बायनानै मोननाय हाखार बायदिसिनाखौ बाहायलाबायो लोगोसेनो बेफोरनिफ्राय जोंहा जानाय लोंनायनि फारसे जोबोद खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो जोङो बेफोरनिफ्राय राहा मोननो थाखाय जोङो न'आवनो मोननाय रासायनिक हासार जेरैबायदिहाय गोबोरखिनि हासार लोगोसेनो जोङो नवावनो मोननाय जे एम्फौ लाथा फिसिनायनि जा थालाङो बेखौ जोङो हासार महरै बाहायो लोगोसे बेसर आबाद मावखांनानै जाखिनि बेसर फेरेदखांनानै मोनो बेखौबो जोङो हासार महरै बाहायब्ला उफेरा आबादानो जा जि आबादानो जा बेवहाय बाहायबा जोंना माने फसलाबो मोजां जायो आरो लोगोसेनो जोंना जेबो देहायारिनिबो खथि जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ दा बिदिनो आबादखौ मावखांनानै बेफोरबायदि जोंनाथ' बांसिनानो दानि समाव गामि बायदिसिना ओनसोलफोराव आबादखौ गावबा गाव न'खराव जानो थाखाय हायफाया मावो खायफाया आरो माने फालांगि खालामनो थाखाय बा मावनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बिदिनो मावनाय दांनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला आबाद होनोब्ला जोबनो गैया समजों लोगोसे गोरोबनाय गुबुन गुबुन बायदिसिनाखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा खोनागासिनो दङ ना आंनि बुंनायखौ
औ खोनागासिनो नोंथां
औ नोंथा
जोंनि जाफोरा बिदिबाय आबादखौ मावनाय जाया नोंथां जोंना जोंनि जा बिदिनो माइफोरनिल' आबाद मावनाय जायो।
दा बेनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बेेफ्राय बेखौ लाबा मोना नामा
बिदिथ' जोंनि गामियाव मावनाय गैया फिथाइ सामथाइनिबो बाद बिदिनो गामियाव एसे एनला बिफां दं नाथाय ओ बिदि आबाद मावा आरोना गामियावनो दं बिदिनो
औ
आबाद मावनाय जाया आरो
औ बिदिब्ला नोंथां सम सम बिदि गोजोनथों
औ गोजोन्थों नोंथां